हेलौ नोंथां औ नोंथां।
औ नोंथां नोंथां आं ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां। नोंथां दा जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नों नोंथाङा ओरैनो दंब्ला नोंथां।
औ दं औ ओरैनो दं।
जे फोरमायनो हागोन नामा जोंनि बर' हारिनि मागो दमासि बायदिसिना मागो दमासियाव जों माबादि जायो बेफोरनि बागै नोंथां। औ
दा जों नै जेरै मागो दमसियाव नोंथां नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां।
औ दा जोङो गोबाङानो खायफा आलासियानो फैयो नङा होमबा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सोरबा आलासियानो फैयो। सोरबा बिदिनो गामि बेराइनो फैयो नङा होमब्ला नोंथां बे बे जोंहा मागो दमासियाव जोंहा न'खर न'खर गासैबो जोङो मा होनो बेखौ फिथा सौराय जानाय नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बे मागो दानथ' जों गासिबो आलाय सिलाय बिदिनो जेरै जोङो फिथा सौराय सावनो थाखाय जोंहा गिबियावनो जोङो हरसे सानसे सिगां जोङो बेखौ मा होनो बे अन गुन्दै माइरंखौ सोरबाबा माइब्रानि सङो सोरबा माथानि सङो सोरहाबा बिदिनो आता मैदानि सायाव सङो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
दा जेरै जोङो नै बेखौ मा होनो फिथा हुगमा संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोंनो माइरंनि गोनांथियो बे माइरंआनो जाबाय मा होनो बेखौ जों माथो होबाय बे माइरं नङा ओमबा मोनथां नंगौ। बे मा बे माथाखौ संनो थाखाय जोंनो सानसे सिगां जोङो बे बे माथानि माइरं जोंङो हराव समाव दोननांगौ ओमबा नोंथां
नंगौ नोंथा नंगौ
औ बे जों नेक्स्ट बेखौ मा होनो बेखौ बे फुङाव जों बे समाव दोननाय
माइरंखौ नंगौ नोंथां
बेखौ सोरहाबा मा दिंखियाव देयो आथिखालावथ' दानिया गोबां गोबांनि न'खर नुनो मोनो मिक्सार मेचिन थायो नामा नोंथां औ सोरबा एसे समखौ थाब खालामनो थाखाय बे मिक्साराव संनाय
नंगौ नोंथां नंगौ
मिस मिस खालामनाय जायो मिसमिस खालाम मे बेखौ गन्दो खालामनाय जायो नोंथां ओव आरो औ आरो खायफाबा आरो बे मा होनो बे बै माइब्रा माइरंखौ नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ।
माइ माइनंखौबो बिदिनो सानसे सिगां हराव सोमना दोननाय जायो ओमफ्राय फुङाव बेखौ जोङो बै दिंखि एबा मिक्सार मेचिनाव जों बेखौ गुन्दै खालामनाय जायो बे अन गुन्दैखौ औ औ जोंनो गिबियावनो जों बे फिथा संनो थाखाय माथानि फिथा हगुमा संनो थाखाय जोंनि गिबियावनो ओ जों गिबियाव बे फिथा हगुमाखौ जों एसे दै होनानै नोंथां आरामसे औ आरामसे गलाय नङा नोंथां गलायनानै बे फिथा सालायग्रा सानद्रि सान्द्रिखौ जों नोंथां ओ बे सान बेखौ लानानैसो आरामसे सुना लानाय बेखौ जोङो बेखौ जों दालायाव आराम एसे मिस मिस मिस मा होनो बेखौ जों सालिबावनाय जायो नङा ओमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
बेखौ जों सालायखांनायनि उनाव जोङो जोङो बननि गोनांथि आरो बे जुदौनि गोनांथि जायो नङा ओमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
जोदु आरो बे दै गुदुंखौसो फार्स्ट गिबियावनो जोङो जुदु जुदुआव ब्रै एसे ओ फुल सानै जोङो एसे बे जोङो बेखौ जोङो औ आरामसे गोदौयै नङा ओमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
गोदौ होनानै जोङो आरामसे बे हिस्रि लाबाय जोङो माथानि हिस्रि लायो नङा ओमबा नोंथां औ बेखौ जों माने बेवहाय आरो खायफा खरखायाव ओ बे खर खरखायाव सङो नालेखरनि खरखायाव
नंगौ नोंथां नंगौ
बे बेयाव जों बेयाव जों बे हुगुमा फिथाखौ जों गोथाव खालामनो थाखाय आरोबाव जोंनो गोनांथि जायो नारेंखल आरो एबा सिबिन आरो जों सिनि गोनांथि नङा ओमबा
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बेखौ जोङो बे सिबिन आरो बे नालेंखरखौ जोङो आरामसे जो एवना लाग्रोनांगौ नोंथां
नंगौ नोंथां नांगौ
एवना लाना थां एवना लानानै जोङो बे हुमा फिथायाव जोङो आरामसे जोङो सावनो सावनो थाखाय बेखौ जोङो आरामसे एसे होलायबाय आरो मोनसे एसे अन गुन्दै होलायबाय थोरोबसे आरो जोङो औ आरो जोङो ओ बे सिबिन आरो नालेंखर एसे होलायबाय आरो एसे अन गुनैखौ औ एसे अन गुैनदैजों जाबखोलायबाय
नंगौ
औ ओमफ्राय जोङो बे जेब्ला दै गुदुआ जोंना गोदौवो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां
गोदौबा जोङो बे जों माने बे फिथा होगुमाखौ जों हम हमो बे दै गुदुङाव नो मानि थाखाय हि हिस्रि लानानै औ बे दसे बिदिनो बा सोरबाबा थाम मिनिट सोरबाबा बा मिनिट उनाव जों बे फिथाइया मोनो
नंगौ नोंथां नंगौ
औ औ अब्ला जों बे फिथाखौ खाङो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
मा होनो ओ बै मा होनो माइब्रानि फिथा जों बेखौ माइब्रा फिथा जों माइब्रा जों गोबां सङो नङा होमबा सोरहाबा थावनि फिथा सङो औ सोरहाबा एन्थाब फिथा
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
दा एन्थाब फिथाखो फोरमायग्रोनोसै गिबियावनो। एन्थाब फिथा संनो थाखाय जोङो बे ओ माइब्रा जों नांगोन बेयावबो बेवहायबो जोङो बे एन्थाब फिथाइखौ जोङो गोथाव था ओ मोननो थाखाय आरो जोङो नारेंखल आरो सिबिन आरो मे थाइगुरु गोन जे नङा होमबा नोंथां औ बे मे थाइ गुर आरो बे ओ मा होनो बेखौ सिबिन आरो नालें खौ जोङो लोगोसे बे बे मोनथामखौ जोङो मोनसे ओ थोरसि एबा मोनसे ओ आइजेंआव जों बेखौ गलायो उम गलायो नङा होमबा नोंथां औ औ। बोनि उनाव जोङो बे फिथाखौ जोङो जेब्ला जोंनि साराय गुदुंआ दुङो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
अन गुन्दैखौ जोङो माने आरामसे बे सारायाव जों दुलुर लुर जेरै सामस एबा आखाइजों जों गु गुल गुलायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
होमबानिया बेवहाय जोङो सिबिन बै सिबिन आरो मेथाइ गुर नालेंखौ जोङो होनाय जायो सोरगिदिं नङा होमबा नोंथां ओमफाय से ओरैनो थारथि ओरैनो थामजिसेसो उनाव जोङो बै फिथाखौसो साम'स एखनानै ओरै थनफाय ना होयो नङा होमबा नोङो
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
फाय इदिनो ओ थनफायखांनायनि उनाव बिदिनो से बा नै मिनिटनि उनाव बे फिथाखौ जोङो खांनाय जायो आरो ना आरो ओ बे थावनि फिथाखौ एनथाब थाउननि औ फिथाखौ जोङो बिदिनो ओ एसे दै होनानै जोङो बे अन गुन्दै खौ जोङो आरामसे गलायो औ गलायो सोरबा सिनि होयो। नङा होमबा नोंथां? बे सिनि सोरबा संख्रि होयो गोथाव मोननायफ्रा सोरबा खायसे सिनि जायो सोरबा खायसे संख्रि जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नोंगौ।
होनबाया जोङो बेखौबो बिदिनो एसे थाव होनानै थाव गुदुं जायो जेब्ला माने बे बे फिथाखौ जों आरामसे नाखाबाय जाया नाखानानै जोङो जेनेबा गल गल गल बानायो गल गल बानायनानै जों बेखौ आरामसे
नंगौ नोंथां नंगौ।
फेंखांनायनि उनाव जों बेखौ आरामसे बे थाव गुदुं होनाय जायगायाव नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
बिदिनो ओ बिदि बिबो बिदिनो एसे थाब थाबानो मोनो ओ ब्रै थाम मिनिटसोनि उनाव मोनो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
दा नोंथांनाव मोनसे आयदानि सोंनि नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
बे लारुखौ जों माबायदि बानायनो नोंथां
नोंथां जोंनो लारु ओम दारों लारुखौथ' जोङो दा मागो दमासियाव जोङो बायनानै जाया जोङो न'वावनो न'वावनो जोङो अन गुन्दै अन गुन्दैखौ जोङो गिबियावनो देना लायो दा जों अन गुन्दैखौ जों देना लानोबा जोङो गिबियाव जोङो माइरं माइरंखौ जोङो मोजाङै ओ सुना लानानै जों बै माइरंफोराव एसे दैयाव दैयाव सोमना दोननानै दोननांगोन। ओ जि मिनिट नङाब्ला जों जिबा मिनिट दैयाव सोमना दोननांगोन जा थे बै माइरङा गुरै जायो देनायाव देनायाव गोरलै जायो बेनि थाखायनो जों बेखौ दैयाव सोमना दोननांगोन बेनि बेनि उनाव जोङो बै सोमना सोमना दोननाय माइरंखौ बेनि दैखौ जोङो रान होनांगोन बायदिसिना आइजें जेरै खिरखाफोराव दोननानै बिनि दैखौ जोङो रानहोनांगोन बिनि उनाव जों बेखौ बेखौ जोङो बेयाव रान- रानखांनानै जोङो दिंखि नङाब्ला जोङो बायदिसिना ना देग्रा जेरै थफसि मिक्सार मेसिन बायदिसिन बायदियाव देना देना लानानै जोङो बेखौ मोजाङै मोजाङै जोंङो सिनि नङा ब्ला बायदि बायदिसिना जोङो गोदै बेसाद जेरै मावरुसि नङाब्ला जोङो फिथाइ गुरु बायदिसिनाखौ जोङो होनानै बेखौ आखाइजों आखाइजों जोङो गफा खालाम ना दोननानै जों लारु नालाय आखाइजों जों सिथुमनानै गथा खालामना जों लारु खालामनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो बै लारुखौ लारुवाव जोङो बायदि रोखोमनि जोङो जेरै बादाम नङाब्ला जों बायदि बायदि बायदि बायदि होजानानै बेखौ जोङो मागो दमासियाव जोङो बेबायदिनो लारु खालामनाय जायो आरो नोंथां बेनि बेनि अनगायैबो जोंनाव गोबां जाग्रा जेरै बायदिसि सिना जों नालेंखर नङाब्ला जोङो बायदि जेरै जोङो न'वावनो मोननाय सिबिंजोंबो जोङो लारुखौ बानायना लायो आरो ना थां
दा नोंथाङा जोंनिया औ दा नोंथाङा जोंना मागो दमासि बिदिनो नङा होमबा नोंथां जोंना फिथा सौराइ जालायनाय औ बेनि उनाव सोरनाबा बेनि लारु बानायनाया माबायदि सोरनि फिथा बानाया माबायदि जों बेखौ टेस्ट खामना जायो थाङो आरो नङा होनबा ओ फुङाव सा लोंथाव थाव बेरायनो थाङो औ औ औ औ
दा जोङो नोंथाङा जेरैबायदि मोजाङै फोरमायलांबाय मागो दमासिनि फिथा माबादि फिथाखौ सावो बेबादिनो जोंनि बेथिंबो बिथाङा जेरै बुंलांदों बेबायदिनो जोंनिथिंबो बै एन्थाब फिथाखौ नु- नोंथाङा उम गिबियावनो माइरंखौ देना लानानै सारायाव सारायाव जोङो दुलुर दुलुर सामुस नङाबा जों गारबाजों दुलुर खालामनानै बायदि- सिना जेरै नालेंखर मिथाइ गुरु नङाब्ला जोङो मौ मौरोसिनि बे रोसिखौ जोङो बैयाव सिबिंआव जों गलायनानै उम बेनि सायाव जों होनानै बेखौ जोङो थनना थननानै जों एसे गोबाव गुदुं खालामनानै दोननांगोन ते बे अन गुन्दैनि अन गुन्दैनि मोनां मोनामनाय एबा बे- खौ जोङो मोनहोनांगोन बेनि उनाव जों बेखौ खांना दोननानै जोङो जानाय जायो आरोना नोंथां दा नोंथाङाबो जेरै हुगुमा हुगुमा फिथा बिनि बागै नोंथाङा बुंलांबाय बेबायदिनो जोंनिथिंबो बेबायदि थेथला तेथ्लानि जोङो गिलिप नङाब्ला जों बायदि हाथाय बाजाराव बायना मोननाय बायदि बैफोरबायदि आइजेंफोरजों जोङो दैखौ गोदौ होनानै बिनि सायाव जोङो ओ मुस मुस्रि जोंङो होनानै जोङो गोदौहोनानै बिनि सायाव बायदि रोखोमनि जोङो गोददै नङाब्ला सोरबा सोरबि सिबिं बायदि होना जायो आरोना नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां जो ओ समाव एसे थाबाय नङा होमबा औ बिदिबा गोजोन्थो दा लागिथ'लांसै नामा नोंथां औ दे नोंथां।